हेल' नोंथां।
खोनादों ना नोंथाङा?
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ।
औ नोंथां आं दायो जेबो खालामाखै नै ओरैनो जिरोमना दंथ'यो।
औ नोंथाङा जुदि फ्रियैनो दङबा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ नोंथां सावरायनो हागोन दे।
औ जोङो बिदिब्ला आयदाखौहाय जौ बा जुवानि सायाव लानोसै जोङो गोदो जौफोरखौ जों औ। गोदो बोरै बाहायबोयोमोन बा निसा बांसिन लायोमोन ना दानि जुगाव सोलायनाय फैदोंना। फैयाखै नोंथाङा बिनि बागै फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन। जौ जुवा होननानै बुङोब्ला जोङो गोदोनिफ्रायनो सोलिनाय बेयो मोनसे ओ जोबोद साननो गोनां बा जोबोद दुखु नांथावनाबो बुंनांगोन मोनसे जेंनाजों सोमजिनाय मा होनगोन बेखौ जुवा जेरैहाय जोङो जुवा गेलेनायाथ' मोनसे गाज्रि बुस्थु नङा होमबा जों बेखौहाय गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय खौ नुदोंमोन आरो। जों बुंनो थाङोब्ला आथिखालसिमावहालागैबो जों बे बुस्थुखौ दासिमबो सोलायनायखौ नुवाखै आरो ना। मानो होननानै बुङोब्ला गोदो जेब्ला जोंनि आजै आजौमोन आबै आबौमोननि समाव जेरैबायदि मा होनगोन जुमाय लोंनाय बा जौ जुवा गेलेनाय ना बेफोरो गोदो जेरै जोंनि आइ आफाबा जोंनि आबै आबौमोननि समावहाय बिदिनो नानि फुख्रि माबा फुख्रिनि ना एबा बेदर बायदिसिनाखौ फुथारनानै बा बिसोरो जायै लोङै जौ जुवाजों गुफबनानै थायोमोन जेरैहाय जोङो जौ जौ लोंनायनि उनाव बिसोर बिसोरो बायदि रोखोमनि जुवा गेलेयोमोन। जेरैहाय थाखा फैसानि थायो नङा होमबा? बेफोरबायदि जुवा खौ बिसोरो गेलेनानै गावजों गावनि गेजेराव मा जायो माबा मोनसे खारननि थाखाय नांलाय खमलाय एा नांनाय थाखायो नालाय बिदिनो नांलायनानै गावजों गाव माने बुलायलायनोसै आरो दा बैफोरबायाददि गोबां दावराव दावसि जानानै बिसोरो गाव गावजों गावनिबा मोनसे लोगोनि बा मोनसे सासे बिदा फंबाइनि गेजेरावबो बेफोरबायदि जादों। हथाया जानो हमो आरो दा बेनिखायनो जौ जुवाजों जेरैहाय जुमाय लोंनायनि उनाव बिसोरो जुवा बुस्थुखौ गेलेबाय जुवा गेले खांनायनि उनाव बिसोरो माबा मोनसे खारननि थाखाय गावजों गाव दावराव जाबाय। दा बिदिनो एना एनि मोनसे थासारिया गोदोबो सोमजियोमोन आरो। नाथाय जों आथिखालाव साननो थाङोब्ला जेरैहाय आथिखालनि मुगा नङा होमबा? जौ जुवा लोंनाय जेरैहाय गोदो लोङोमोन गोदो बिसोरनो मा होनो जुवा गेलेयोमोन। आ आ। आथिखालावबो बा दासिमबो ओ जों बिदिनो सोलिनायखौ नुनो मोनदोंसै आरो
औ औ
गेलेनाय बेयो एसे आलादायै रोखोमनि जानो हमदों आरो जायनि जाउनाव गोदोनि जुवाया जाहैबाय गाव गाव बानायनाय माबा मोनसे ओ खेलाजों बिसोर गेलेयोमोन नाथाय आथिखालाव जुवा गेलेना जाहैबाय अनलाइननि दारै नङा होमबा अनलाइनावनो बिसोरो ओ बायदि रोखो रोखोमनि जुवाफोरखौ गेलेयो आरो जुमाय लोंनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय गोदो जोंनि आबै आबौमोननि समाव ओ न'आवनो संनाय ओ जौखौ लोङोमोन नालाय बिसोरो ओ गावसोरनो बानायनाय जौखौ गोबाङै लोंनाय जायोमोन आरो आरो बे समावहाय मामोननो ओ जेरै आथिखालाव बानायनाय बायदि रोखोमनि ओ गेसजों बानायनाय बा मोनसे ओ अक्सिजेनफोरजों बानायनाय बेफोरबादि ओ गेसनि जौआ गोदो गैयामोन आरो दा बे हिसाबै गोदोनि आबै आबौमोननि समाव मा होनो ओ न'आवनो संनाय जौखौ लोंनानै ओ बिसोरो गाव गावनि माने मा होनगोन बेखौ खौ रंजानायखौ लायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव जों नुबाय गोबां ओ गोनोखोजों बानायनाय मोनसे गेसारि जौ बेफोरखौहाय जोङो ओ गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनदों आरो जायनि जाउनाव जोङो बे बेफोरबायदि बांद्राय बाहायनायखौ ओ बांद्राय बाहायनायजों गाव गावनि ओ जिउआबो सोरबा बायदिया जोबस्रांनो हमदों सोरबा बायदिया बेफोरनि थाखायनो साइद इफेक्ट जानानै थानांदों आरो सोरबा बायदिया ओ बेजोंनो गफबनानै मा होनो न'खरनि फारसे ओ जेबो थाल लायालासिनो बेयावनो फैसा गारबाय थानानै थाखा फैसा गारोस जौ लोंनायाव ओ बेफोरबायदि गोबां थासारिजों ओ मोगा मोगि जानानै गावनि न'खरा न'खर संसाराबो जोबस लांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो दा थिग जों बेखौनो बुंनो थांगोन जे गोदो जेरै जों जु जुवा गेलेनानै न'खरा मोनसे न'खरा सिलिंखार जायोमोन जों आथिखालावबो बेखौ नुनो मोनदों नाथायबा जों ओ मोनसे खोथाखौ साननो नांगोन बा मोनसे खोथाखौ जों बुंनो हायो जेरैहाय गोदो जोंनि समाव ओ मा होनो आबै आबौमोननि समाव बा आइ आफामोननि समावहाय ओ लेखा फरा एसेबां रोङामोन नालाय ओ जेरैहाय जाम्बा जाम्बियैनो जौ लोंनानै दिननिखौ दिनाव मावनानै जानाय लोंनाय बेबायदि थासारिया गोदो सोलियोमोन नाथाय जों आथिखालाव नुदों आथिखालावहाय ओ जायफोरनाखि जौ लोङो जुवा गेलेयो बिसोरो एसेबांबो रोंद्रायबा ओ जाम्बा जाम्बि नङा मानो मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव जुगाबो सोलायबाय सोलायबाय दा बे हिसाबै जोंना फरायनाय सिखायाबो एसे दावगानो हमबाय दा फरायनायाव दावगादोंब्लाबो जोंना माने ओ बे निसा बुस्थुआ बेखौ ओ जोङो गारनो हायाखै आरो जायनि जाउनाव जों गोबां फरायसा समनिफ्रायनो बा उन्दै उन्दै समनिफ्रायनो खायसे सुबुंफोरा मा ओ थाल लानो हायिफोराव बेफोरबायदि ओ जाथायफ्रा जाबोनो हमो आरो जेरैहाय उन्दै उन्दै बैसोआवनो जौ लोंनानै ओ बायदि रोखोमनि ओ जुवा गेलेनाय जेरैहाय आथिखालावथ' गोबां रोखोमनि अनलाइन ज' जुवा थायो। बेफोरखौ आथिखालाव गोबां गेलेनायखौ नुनो मोनो आरो। जेरैहाय जोङो हाजार हाजार थाखा फैसा गारनानै गेलेनायखौ नुनो मोनो मालाबा समावनो ना हाजार थाखा थांजायो मालाबा समाव मोनफिनोबो दा बेफोरबायदिनो बायदि रोखोमनि जुवा गेलेनायखौ जों नुनो मोनसै आरो। ओमफाय जों बुंनो थांगोन जे बेफोरबादि जौ जुवा गेलेनायनि दारैनो
आथिखालावबो जाय नखर नखरा मोनसे मोजां थासारियाव सोमजिदोंमोन बा मोजां थासारिजों लोगोसे। गाव गावनि बिमा-बिफा, बिदा-फंबाय, बिब'-बिनानाव बेफोरनि रंजानाय गोजोन खुसि दंमोन। दा बैफोरबो जायनाखि बे जुवा गेलेग्रा न'खरनि सासे। मा होनगोन बेखौ सासे सुबुं नङा। ओ बे सासे सुबुङा जुदि जौ जुवाजों गफबनानै थायोब्ला बैसोरनि जिनाखि रंजानाय गोसो बा फुरथि गोसोमोन बैफोरबो बायफ्लेलाङो आरो। जों बेखायनो बुंनो नांगोन जे जौ जुवा लिरनायजों सुबुं माहारिया। ओ गोदो जेरै मा होनो गादब जानानै दंमोन बा जोबस्रांलांनो हमदोंमोन। आथिखालावबो ओ जुदि जौ जुवाजों गफबनानै थायोब्ला थारैनो ओ बे मोनसे न'खरा जोबस्रांलांनायनि लामायाव आगान सुरगोन आरो जों बेखौ ओ बेखौ बुंनो हायो दा नोंथांमोननि खायसे गोदोनिफ्राय माबादि आरो आथिखालाव माबादि जौ जुवाजों गफबना थायोमोन बा आरो माबा मोनसे सोलायदों नामा बेफोरनि बागै फंनैसो बुंनो थाखाय नोंथांखौ खावलायदों नोंथाङा हागोन ना।
औ औ नोंथाङा जेरै फोरमायदों औ जोंनि ओनसोल ओ ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो खोब नुनो मोनो बर'नि आइजो ओ ओ बर' आइजो माहारियाबो गोदोहाय गोबां जुमाय बेफोर बायदिनो ओ जौ फाननानै नानैनो न'खर सुंथानायखौ नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ।
औ। आथिखालावहाय बेफोरो एसे सोलायनो हमबाय मानो होनोबा बेफोरखौ दानिया जौ बेफोरनि बागै एसे बांद्राय जानायखाय होबथानायखौ जोङो नुनो मोनदों। ओ औ गोदोनि मानसि ओ गोदोनि आबै-आबौआ बुंनाय बायदिबा गोदो बेफोरबादिनो सोलोंथाइ ल' लायामोन। बा स्कुल कलेज थाङामोन। थांनो थिनब्लाबो बेफोरबायदिनो जो औ जौ ग्जौ निसाजोंनो गोदोनानै थायोमोन जेरै सावरि सावरि बादालि जानानैनो गोदोसोनानै थायोमोन। बेफोरबादिनो गोबां रोखोमनि जोङो जाथायखौ खोनानो मोनदों आरो। गोदोहाय बेफोरबादिनो आइजो माहारिया जि गावनि आखाइजोंनो संनाय बेफोरखौनो जौखौ लोङोमोन दानियाथ' गोबां रोखोमनि बेलेग बेलेक जोङो बेफोरबायदिनो नुनो मोनदों गोदान गोदान फेक्टरिफोर ओंखारबाय जेरै जौ निसा बेफोरबादिया ओ गोदो जोंनि बर' आइजो जोंनि बर' आइजोफोरा जेरै जोंनि ओ माइरं जि जोङो माइरंजोंनो बानायोमोन बा रेसन माइरंजों बानायोमोन जेरै ओ एमावखौ फ्राय ओ बिदिनो मोखोना बिलाइ बा दंफां राखेब ओ मोखा बेफोरबायदिनो मानामुनि फिसा गिदिर होनानै गोबां औ गोबां रोखोमनि मुलि खांनानै माने न'आवनो बानाय बानायोमोनबा न'आवनो बेफोरबायदि जौ बानायनानै लोङोमोन। आथिखालाव बेफोरखौ एसे खम नुनो मोनो मानो होनोबा गोबाङानो दानिया बेफोर गोबाङानो सोलायबोबाय औ दानिया निसाफोरखौ बांद्राय लाला। मानो होनोबा दानि सोलोंथाइा एसे जौगाबोगासिनो दानि गासिबो सुबुं माहारियानो सोलोंथाइ लाजोब्बाय। आरो बेफोरबायदिनो गोबां गिदिर गिदिर ओ साख्रिफोरबो लानो हाबाय बिनिखायनो ओ जौ निसा लानायखौ एसे गारनो हमबाय।
औ औ
खालियाव एसे खम नुनो मोनो आरो आरो खायफा खायफाया दासिमबो गोदोनि आबै आबौआ बेफोरबायदिनो थायो। जौ निसाफोरजोंनो गोदोनानै थानायखौबो जोङो दासिमबो नुनो मोनो आरो सोलायाखै।
औ औ
औ खायफा खायफाया बेफोरबायदिनो सोलायबोबाय जौ निसा लोंनायखौ गारबाय बे बेफोरबायदिनो साहा बा दै फेबसि बेफोरखौनो लोंनानै थायो। बेफोरबायदि गोबां रोखोम रोखोमनि जोङो सोलायनायखौबो नुनो मोन्दों बा गोदोनि आबै आबौखौबो दासिमबो सोलायनाय बेखौबो जोङो नुनो मोनाखै आरो।
औ औ दा नोंथां बिदिबा नै जोंना समाबो जाना फैबाय।
औ औ
औ बिदिब्ला नोंथां नोंथांजों बे जौ जुवानि बागै फंनैसो बाथ्रा सावरायनो मोननानै गोसोआ खोब गोजोननाय मोनदों नोंथां।
औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथाङा आंनो गुवारै ओ जौनि बागै फोरमायनाय बिनि थाखाय
औ नोंथां बिदिब्ला मोनाबिलिनि फिन खनसे औ नोंथां
औ नोंथांजों उनावहाय सावरायफिननो मोनगोनखौ आसा खालामो मोजां आयदा मोनसे लानानै
औ नोंथां औ
औ दे बिदिब्ला नोंथां गोजोन्थों।
औ नोंथां गोजोन्थों दे।